खोनादों नोंथांङा?
ओं ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा समावहाय मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथाङा आं नै ओरैनो जिरायनानै दंबाय थायो नोंथां, नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दायो।
औ औ।
नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालाम खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ औ जाग नोंथां रायज्लायजागोन।
औ जोङो आयदाखौ बिदिब्ला कारेन्ट बा लाइटनि सायाव लानोसै।
औ औ जागोन।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गोदोहाय लाइट बा कारेन्ट गैयियावहाय बोरै सोलिबोनाय बा दा माबायदि थासारि सोलायनाय फैदोंना फैयाखै बिनि बागै फंनैसो बुंनो ह हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। औ नोंथां जोंहाथ' गोदो गोदाय जेब्ला जों उन्दै उन्दै सममोन। जेब्ला जोंङो एल पि स्कुलफ्राव फरायदोंमोन अब्ला बै समावबो जोंहा कारेन्टखौ जों मोननाय जायाखैमोन आरो मोब्लिबखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जायाखैमोन। बै समाव जेनेबा औ नोगोरफोरावहाय दंखायोमोन आरो अब्लाबो जोङो माने जोंनि गामि जायगायावहाय जों दा मोब्लिबखौ मोननाय जायाखैमोन आरो बै समावहाय। होबा जों दाबो जों गोसोआव दंङ जेनेबा बै समाव जोंङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जोङो बाथि बे जेब्ला जाय केरासिनजों सावनाय बाथि बा ओरै लेम्पफोर थाबाय। बेफोरजोंनो जों बिजाबफोर फरायनाय बा बिब्दिनो न'फोराव स्रां खालामनायखौ जों मोनबोदोंमोन आरो बै समावहाय। औ दाथ' जोंहा नै मोब्लिब फैबाय गासिबो मोब्लिबनि जिनिसफोर फैबाय जोङो लाइट दङ जोंहा टिभिफोर दङ। बिदिनो जोङो दैफोर बोखोनो थाखाय जोंहा ओ पाम्प मा होनगोन बेखौ? मथरफोर दङ दै मथरफोर दङ। बिदिनो माने जोंहा जिउआ गोबां गोरलै जाबाय आरो सिगांनि रुजुनायावहाय। जेरै जोङो सिगांहाय बिब्दिनो लाइटफोर गैयियावहाय जोङो खोमसियैनो थानांगौ जायोमोन। जोंहा बै समावथ' जेनेबा लाइट बाथिफोरजोंथ' एसेबां स्रां जाया नालाय। जोङो बाथियाबो आरो जों लगायनानैबो दोनबाय थानो हाया। बिदिनो माने एसे खोमसि खोमलाावैनो जों थायोमोन आरो बर' गामि गामिफोरा। दा नोंथांङालाय मा बुंनो सानो?
औ नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ बेफोरबायदिनो जोंबो गोदो उन्दै उन्दै बा फरायनाय टाइमाव गोबोद जोबोद खस्थ'जों फरायबोदों बा सोलोंबोदों होननांगोन। मानो होनोबा ओ गोदोहाय बेफोरबायदि लाइट बा कारेन्ट गैयामोन औ बेफोरबायदिनो केरासिननि थ्रुयै जोंङो ओ साथि बा बाथि बेखौ लगाय फनानै जोङो बेफोरबायदिनो फाथो दिरुंफोरजों जों केेरासिन होनानै बेफोरबायदिनो सावोमोन, आरो
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो आलारि आलारि बाथिखौ जोङो बेफोरबायदिनो फोजोंनानै ओंखाम ओंख्रि सङोमोन बा बेफोरबायदिनो फरायनायावबो जोङो बाहायोमोन आरो। गोदोनि दिना औ गोदोहायथ' बेफोरबायदि दा जेरै टर्च, मबाइल ओंखारदों बे बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो थाङामोन।
औ औ
औ ओ दानियासो गोबां ओ ओंखारबोनायनिफ्राय लाइट बा टर्स सलार बेफोरबायदि ओ सलारा गोदोहाय दंमोन होमबाबो एसे खममोन आरो नों
औ औ दङमोन नोंथां बिदिनो।
औ दायोथ' गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा दायोथ' आरो ओ
औ
कारेंआबो बेफोरबायदि ओ गोदो सिगांहाय एसे समावहाय ओ गोदो एसे ओ गेजेर ससेयावहाय जोंहा कारेन्ट बिल सोनायमोन दानियाथ' रिसार्ज बायदिसो जोंङो सोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
औ ओ दानिया रिसार्च सोआबा जों जेरै मबाइल बाहायो बेफोरबायदि रिसार्ज होआबा जोंना कारेन्टआबो बेफोरबायदिनो। दानलाङोबा रिसार्च सोनांगौ जाथारो आरो जोङो मासै मास।
औ औ नंगौ नोंथां जोंहा जेब्ला बै समाव कारेन्ट गैयामोन अब्ला जोङो माने गरम बोथोरफोरावहाय जोङो गोबाद- जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो जोङो। जोङो जेब्ला गोलोम बोथोरमोन दान आजिखालिथ' जोंहा फेनफोर थाबाय एसिफोर थाबाय। नाथाय बै समावहाय जोंहा फेन एसि जेबो गैयामोन नालाय बै समाव ज जोंङो गमब्लाबो जोङो ओ गिसिब सिबनानैनो जोङो गरम बोथोरखौ बारहोनांगौ जायोमोन आरो आरो जोंहा बिदिनो ओ फरायनायावफोरावबो एसे जोंहा ओ उसुबिदा जायोमोन। आजिखालि जोंहा नै फरायनायजों लोगोसे जोङो कम्पिउटारफोर फैबाय मोब्लिब फैनाय जों जोङो बिबदिनो मबाइल फन फोरजोंबो जोङो माने गोबां जोंहा फरायनाय मानायफ्राबो सुबिदा जाबाय आरो मोब्लिब फैनायनि उनावहाय। जेरै कम्पिउटारफोर बिदिनो टिभिफोर बायदिसिनाफोराथ' जोंहा मोब्लिबजोंसो सोलियो नालाय।
औ औ
जों दा बै समाव मोब्लि गैयामोन अब्ला जोंहा बेफोर कम्पिउ याफोर बाहायनायफ्राबो जोंनाव जोबोद खममोन आरो जोङो थाब्लाबो जेनेबा सासे सानै दिनो सलारफोर जों बाहायनायखौ जों नुयोमोन आरो अब्लाबो बेफोर माने बिनि बिबांङा जोबोद खममोन आरो। नाथाय आथिखालाव बेफोरो लासै लासैनो बांबोबाय बिदिनो जोंहा फरायनोबो गोरलै जाबाय। खालि ओ स्कुलफोरावबो बिदिनो मोब्लिबजों सोलिनाय माखासे बिदिनो ओ आगजुफोर फैबाय जेरै स्मार्ट बरडफोर फैबाय। बिदिनो कम्पिउटारफोर फैबाय बायदि बायदि माने जोबोद मोजां जाबोबाय आरो जिउआ जोंहा मोब्लिब फैनायनि उनावहाय।
औ औ
औ
दायो गोबां बेफोरबायदिनो मटरफोर नो हायो जेरै
औ।
जोङो बे मथरजों बेफोरबायदि बाहायनानै जोङो दैखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ सरनो हायोबा बे बेफोरबायदि साफा खालामनो हायो आरो जोंना खामानियाबो इजि जानानै फैबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ आरो जोंहा नै औ जोंहा आरो आबादथिलिफ्रावबो जोङो ओ मोब्लिबजों जानाय माखासे वाटार पाम्पफोरजों बाहायनाय नुनो मोनबाय।
बिदिनो बै समावथ' ओ जोङो बिदिनो आबादफ्राव जेब्ला खरानफोर जायो अब्ला जोङो दै सारनो थाखाय जोङो बाल्थिंफोरजोंनो अबेबा हाखरफोरनिफ्राय बा माबानिफ्राय जों रोगानानै जोङो आबाद फोथाराव होनांगौ जायोमोन आरो नाथाय आथिखालि जोंहा औ दुब्लि दुब्लिनो जेनेबा कारेन्ट जों सोलिनाय बिदिनो माखासे वाटार पाम्पफोर बा बाहायनानै जोङो आबाद फोथारावबो बाहायनो हाबाय आरो
औ औ
औ
औ जोङो बिदिब्ला मोब्लिबनि गेजेरजों गोबां ओ खामानि मावनाय फोराव आवगायदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ जेरैहाय ओ जोबोद खस्थ'यै जों जिउ खुंबोदोंमोन होननो थाङोबा जोंनि ओ आइ आफा बा आबै आबौमोनहा जोङो ओ दिनै ओ जोंबो मोनबोदों माखासे खस्थ'खौ नाथाय ओ दायो जों खम मोनबोदों आरो जोंनि बिमा बिफा बा जोंनि आबै आबौआ बांसिन मोनबोद दों बुंनांगोन आरो जोङो औ ओ जेरै दा कारेन्ट ओ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरबायदि खानाय सिननाय मेचिन बा खानाय बोनाय बेफोरखौबो ओ मोब्लिबजोंनो बाहायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो।
औ औ।
औ आरो जेरै जोङो मोखांफोराव ओ खायफा खायफाया फेसन खालामो बेफोरावबो ओ खायफा खायफाया बे बेबायदिनो मिसिंनि गेजेरजों ओ माखासे फेसवास बा माखासे माबाफोरखौ बेफोरबायदिनो बाहायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो माखासे ओ जेरै दा ओ खोरखि, दरजा बेफोरखौ बानायो बेफोरखौबो जोङो मोब्लिब नि गेजेरजोंसो बानायनो हादों आरो जेरै ओ बेफोरबायदि थिं दोनोब्ला जोंनो मोब्लिबनिबो गोनांथि जायो नटफोर बा ओ बेफोरबायदिनो सुफ्लं ओ थि-थिंखौ सुफ्लुंना लानानै लानांगौ जायोबाबो जोङो कारेन्टजोंनो बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
औ ओ बो औ औ ओ माखासे जोङो न' गिदिर गिदिर लुयोबाबो बेफोरबायदिनो ओ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोआरो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां ओ जोंहा मोब्लिब फैनायनिफ्राय जोंहा जिउआ गोरलै जाबाय। नाथाय बियो जोंनि आबहायाव एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो नोंथां बेयो जोंनि जेब्ला मोब्लिबा जेब्लानिफ्राय जोबोद ओ जौगाबाय। बिनि उनाव जेनेबा जोङो मोब्लिबखौथ' जोङो ओ खैला सावनानैसो बानायो नालाय बिदिनो खैला सावबाय बिदिनो ओ नेचारेल गेसफोर माखासे सावबाय बिब्दिनो जोङो दै-दैनि बान्दो थेनानै जोङो मोब्लिबफोरखौ बानायो नालाय। आरो जेनेब्ला बिब्दिनो निउकलियार पावारफोरजों जों बानायो नालाय बेफोराव जोंहा एसे आबहावाया गाज्रि जायो आरो नोंथां जेनेबा जों नै जों बां बांसिनथ' जों खैलाजोंनो बाहायो नालाय दाबो खैलाजोंनो मोब्लिबखौ बानायो नालाय जोंनियावहाय थ' जोंहा बे खैला सावनायावहाय जोंहा उखुन्दैजों जोंहा आबहावाया एसे गाज्रि जालांदों आरो दासिम दाथ' जोंहा नै मोब्लिब बाहायनाया बांबोनायनिफ्राय बांबोदों। जोंहा खैलाफोर सावनायनि बिबाङाबो बांबोनायनिफ्राय बांबोदों। निउ क्लियार पावारफोरनि बिबाङा बांबोदों जेरै ओ दै थे दै बान्दो थेनानै जोंहा मोब्लिब बानायोब्ला जोंहा दैबानाफोर जानायनि जोंहा जोबोद चान्सफोर थायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा बेफोर मोनसे जेनेबा गाज्रि गोहोम जादों आरो आबहावायाव। नाथाय बेनि थाखायनो जोंहा माने जिउआव जोबोद ओ जौगानायफोर फैदों आरो जोंहा मोब्लिब गैयामोनब्ला ओ जोङो दा दिनै बिबदि जोङो जौगानाय नङामोन जोंनि मुलुगाहाय
औ औ थारैनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो खायफा खायफाखौ बेफोरबायदिनो ओ कारेन्टफोरजों बोजानाय बा बेफोरबायदिनो ओ गाज्रि जाथाय जानायखौबो जोङो खोनानो मोनो मोब्लिबनि गेजेरजों।
औ औ।
औ। जेरै ओ मथरफोरावहाय ओ बेफोरबायदिनो कारेन्ट सट सट नांना थायोबा बेफोरबायदिनो गाज्रि जों मटरजों कानेक्ट खालामबा बेफोरबायदिनो ओ मोब्लिबा बोरैबा जुदि ओ थायोबा बेबायदिनो गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ। जों बहुद खोनानो मोनो नोंथां जोंनि गामि ओनसोल बा नोगोर ओनसोलफ्राव जोङो मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सुबुंफोरनि जिउ गोमानायफोरखौ जों जोबोद खोनानो मोनो आरो।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खोब खोनानो मोनो बा बेफोरबायदिनो ओ कारेन्ट थारफोरा जनानै बेफोरबायदिनो मानसिनि मोदोमफोराव नांनायखौ जोङो खोनानोबो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा नोंथां नै जोंहा समाबो जाबायलायबायना नै।
औ औ नोंथांजों खारेन्ट बा मोब्लिबनि गेजेरजों सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोननाय थादों, गोजोननाय थाबाय।
औ औ, औ गोजोन दे।